ना
औ खोनादों
मा खालामगासिनो?
आङो नै दायो एसे सम मोननानै ओरैनो दंथ'यो।
दासान्दिथ' फैगौ सप्तानिफ्राय सामार भेकेसन जासिगोन ना?
औ।
बेखायनो दा स्कुल बन्द'खाय ओ जोङो सामार भेकेसननि बेरायहैनो होननायखौसो सोंहरनो होननानै
अ आंबो बेखौनो सानगासि नो दंमोन ओमफ्राय दा जों बबेयाव थाङोब्ला मोजां जागोन बायदि?
थांनायाथ' दाथ' अखा बोथोरबो ओमफ्राय हाजो जायगाफ्रावथ' थांनो एसे गिथावना जागोन खोमा।
औ औ दाथ' ओ जोंनि नर्थ इस्ट आव गोबाङानो हाजो गिसिखानाय दैबाना जानाय बेफोरबायदिखौ नु नो मोननाय जादों दा ओरै नर्थ इस्टनि बायहारायाव बबे जायगाफोराव थाङोब्ला जों गाहाम जागोन बायदि?
जों बे दिनो ओरै- माबायाव साउथ इण्डियाफ्राव थांनो हागोन नामा मा मा जायगाफ्राव थांथाव थांफेर खो बा नोङो सिगांआव
आंथ' सिगाङावहाय साउथ इण्डियायाव जेरावबो थां नाय जायाखै नाथाय खोनानाय बायदिब्ला दा बे उथि उनार बेफोरो जायगाफोरा थारैनो जोबोद समायना आरो नायनोबो मोजां आरो बे भेकेशननि थाखाय ओ टाइम स्पेन्ड खालामनो सम बारहोनो थाखाय मोजां बेबायदि होननानै गोबांनिफ्राय खोनादों आरो माखासे जों ओ इउटुबाव बा गुगोलफोरावबो मोननाय जादों आरो।
फोराव नुयोना खायसे
दा बेयावनो मोजां जागोन नामा ना अखा बोथोरखायसो बेयाव थांनो उसुबिदा जागोन नामा
बारा हाजो जायगाथ' नङा अखा बोथोराव बिदि प्रब्लेमथ' जानाङा प्रब्लेमथ' जाया माने हाजो जा यगाबा एसे गिनांगौआ थायो आरो जेरै दा सिक्किमफ्राव थांजाया थांबाबो रिस्कि जायो एसे अरुणाचलफ्राव थांबा
औ औ
दा ओमफ्राय थांग्रा लोगोफ्रा स्कुलनि स्टाफाथ' गासिबो थांजोबखागोन ना
औ स्कुलनि स्टाफाथ' थांगोनानो होनजोबदों फ्रायानो थेवब्लाबो जों खेबसे आरोबाव नामनि लिस्ट लाजाबावगोन नामा
औ ओमफ्राय मा होनो जेन'बा थांनायाथ' बिसोर गासिबो जायखिजाया जायगायावनो एग्रि गोजाखा
औ एग्रियानो बिसोरो आं दहाय खेबसे सोंदोंमोन मेदाम मोनखौ ओमफ्राय बिसोरो थांगोन होनना नै बुंदों ओमफ्राय बाजेट खालामदो आरो गाइड लानायनि बा थ्रा बुंदों मानोना गोदान जायगायाव जोङो थाङोब्ला जोंनो गाइदखौथ' नांथारगोन
औ औ
जायगानि ओ सोमोन्दै मिथिनो आरो ओ बैयावहाय माबायदि थासारिफोर सोमजियो बेफोरखौ मिथिनो थाखाय जोङो लानांगोन आरो थानो थाखाय जायगा मोजां आरो जानाय निबो एसे सुबिदा मोजां नांगोन बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों आरो
औ बेखौथ' बाजेटनिथ' रावनावबो प्रब्लेम गैखाया खोमा
गैया गैया गावसोर बुंदों आरो ओ ओरैनो गोबावजों खेबसेल'
एसेल'सो बेरायनाय जाखायो नालाय ओंखायनो बाजेटआ जेबो नङा होननानै बुंदों आरो
ओरैनो बेसेबांसो थांगोन बायदिबाथाय
बिदिबा जेन'बा जों सप्तासेनि खालामनो होनदोंमोन नामा बयबो
औ औ सप्ता खनसे होनदोंमोन
थ' जेन'बा थांलाय फैलायाव साननै थायोबा बिदिनो आददिन न'इदिनसोखौ खालाम जाबाय आरो थांनायनि सानसे फैनायनि सानसे फ्लााइटआवसो थांखागोन फैखागोन नालाय
औ औ फ्लाइटजों थांसै जाहाथे ओ एसे कमफटेबोल जायो बयबो
औ औ ट्रेनजों थांबा मेंनाय बो जायोना बिनि साननैगाहाम ट्रेन गाखोनानै
औ औ मेंनाय जागोन बेनिखायनो दा ओरैनो हजों साउथ इण्डिआयाव थाङोब्ला जोङो ओ गोदान गोदान मोनथाम मोनब्रैसो जायगायाव हाबबोनोसै नामा खेबसेयैनो
हाबनो हायो जेन'बा मोनसेनिफ्राय मोनसेयाव थां मोनसेयाव साननैसो थानानै मोनसेयाव थांनाय बिदिबो खालामनो हायो
औ औ
हागोन खोमा माने आइटेनारि प्रिपेयार खालामनो थाखाय जोंथ' थांफेराखै हिसाबै मिथिनायबो नङाना जेनबा खालामनानै थांनो हाया
औ औ हानद्रेद पारसेन्थ' जों बिदि दिपेन्ड खालामनानै थांनो हानाय नङा
आरो मानसि बुरजा थांनाय ना थानाय मानायनिबो प्रब्लेमफोरा सिगाङावनो एसे मोजां फिक्स खालामखाना थाङाबा
औ खस्थ'बो मोनगोन आरो औ औ
ओमफ्राय बिदिनो होनबालाय जायखिजाया डेटखौ फिक्स खालामनानै सान बेेसे थाम मारो बेखौ थांनायाथ' गासिबो थांजोबखागोन होनबाबो
गासिबो थांजोबफागोन औ ओरैनो सोरबा एसे एनै देहानि उसुबिदा फोरा थाङाबो जानो हागौ
गासै साबैसे दंमोनलाय सल्ल'जना
औ बै सा सासेखौ लायोबाथ' सत्र'जनानो जायो खिन्थु बे थांनायनि फिक्सटा नङा आरो बे सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों औ
एसे बारा जायनिखाय मिलायनायबो मोननाय नङा खोमा बेहा
औ दा हरैनि बोथोर ओरैनि बोथोर एखे जायाबा एसे देहानियाव
बेनिखायनो बे सारा बुंखादोंमोन सिगाङावनो
उम
औ होनबाथ' जोङो जयैनो खेबसे सावरायनानै बाजेटफोरखौ थिग खालामनानै डेटफोरख खौ थिग खालामनानै आरो हजों हटेल थानाय जानाय बेराय नायफोरखौ गाैबो थिग खालामनांगोन
औ बिदिनो खालामनांगोन ओमफ्राय ओरै जों माबाफोर औ टिकेटफोरखौबोथ' जेसे बां हायो थाब दानबा एसे एनै खमाव मोनगोन जेनेबा
औ औ थाबनो खालामनांगोन जों बेख बखौबो नङाब्ला खेबसेयैनो नों मोनसे टाइमावनो ज' थांगोनथ'
मोनाबो जाजोबनो हागौ सिटफोरा औ औ आरो खायसेया देल्लीयावबो हाबबोनो बिदि होनदोंमोन ना
देल्लिआव दा बोथोरासो माबायदि देल्लीयाव
बोथोराथ' गरम जेनबा देल्लीयाव थांनोबाथ' बारा दिल्लीयाव हाबोबाथ' बारा प्रब्लेम जानाय नङा जेरै ओर बडलेण्ड गेस्ट हाउसफोर थाखाबायना बेयाव खनसे थांबानो फल खालामबानो जायो आरो थानायनियाथ' प्रब्लेम जानाङा
सा सानबेसे थानो बुंदों बिसोर देल्लीयाव
बिसोरथ' देल्लीयावथ' बिदिनो फैनायावबो हाबबोनो हागोन जोङो सानसे साननै
औ
जिरायनाय बायदिबो जागोन जेन'बा आरो एसे
ओ जेनेबा जों
सोंग्रोनानै माबा जासिगोन आरो।
औ माने दिल्लीयावबो बिदिनो जोंनि सम मथे सहैनायखौ जों बेरायनोसै नङा होमबा।
बेयावथ' थानायखौ बारा प्रब्लेम जानांला जेन'बा खम समावनो जागोन फैसाफ्राबो। ओमफ्राय दिल्लीनिफ्रायबाथ' फ्लाइटआबो एभेलेबोेलानो जायो।
एभलबेल औ औ
ओरै साउथनिफ्रायबा एसे टाइम टु टाइम मेइन्टेन मा खालामनांगौ जागोन आरो।
औ जायो जायो जेखुनु जाया गावसोरनाव खेबसे सोंसै नङा होमबा औ।
जायखिया जोङो। बन्द'आथ' स्टार्ट जाखानोसै नालाय ओमफ्राय हानाय मानि सेकेनड उइकफोरावनो खालामबा साबसिन जागोन आरो नङाबा हरै जोबथारसेयाव खालामबा एसे बयहाबो खामानि माबा माबि थायोना।
औ औ
बे सप्तानि गेजेरावनो खालामसै नामा जेनेबा जोङो ओरै गाबोन औ
गाबोन सानसेल'सैसो बेनि उनावनो सामार भेकेसना स्टार्ट जासिगोन नङा होमबा? जेसेबां हायो थाब थांनो नाजा
सात आट थारिखफोराव थांनानै जेन'बा पन्द्रसो सिमाव फन्दद्र' सल्ल' जायखिया बिसनि सिगां फोजोबनो हायोबा मोजां आरो।
औ औ औ
ओै गावबा गाव माखासे खामानिफोर ओमफायो दाथ' फरिखा जोबखांनाय पेपार चेक खालामनांगौ मानांगौ दङना बयनियाबो।
औ जिखुनु
जों ओरैनिफ्राय थाब थांनो हाब्लानो सफैफिननायाबो थाबैनो जागोन औ दाखायसे ना एसे रेडि खालामलांनांगौ थायोना बिदियाव एसे
औ रेडिथ' गासिबो फ्रामानो दंखायो मानो होनब्ला सिगांनिफ्रायनो एसे बुं
औ खायसेया गाननाय जोमनायखौ एसे मोजां नागिरो नालाय। थांनायनि सिगां शपिं खालामनायनि थाखाय एसे टाइम लायो आरो।
औ जागोन। नों खेबसे दायो बेनि सोमोन्दै ग्रुबावहाय मोनसे मेसेज हरनो हागोन नामा?
हायो ओमफ्राय बिदिनो सोरहाबाफोर जेन'बा बिदि टुरिस्ट गाइड बा माबा मोनसे एजेन्सिजों सिनायनाय दंबा बिदिखौबो खबर लानोसै। बिसोरनि फ्राय जों बिसोरखौ जों बुक खालामाबाबो माने बिसोरनाव सोंनानै खालामनाय बायदि बा एसे साबसिन जायो आरो जेनेबा औ औ जोंनिफ्राय बांसिन बिसोरो सोरबा मिथिनायबो दंजानो हागौ थानो हागौ।
औ ओंखायनो
टिकेट बुक खालामनायफोरावबोथ' बे माबाफोरावनो बुकिं खालामग्राफोरावनो खालामहानोसै दां माने जे इन्दिभिजुवेल बुक खालामबाथ' बिदि बुरजा बुक खालामनो हानाय नङाना फ्लाइट टिकेटफोरखौ प्रब्लेम जागोन बेनिखायनो बे माबाफोरखौ खालाम औ बे अनलाइन खालामग्रा औ
खेबसेयनो जानाय बायदियै नङाब्ला आरो ओ फ्लाइटआबो एसे मोनसेनिखौनो मोनसे टाइमनिखौनो जों जुदि मोनाब्ला टिकेट मोनाब्ला उनाव नेनाय मानाय एसे प्रब्लेमबो जानो हागौथ'
आरो ज' थांनाय हिसाबै ज' माबाबानो ज' थांनो मोनबालाय साबसिन मोनसेयावनो।
अब्ला नों बेखौ मोजाङैनो बुजायहरदो जेनेबा खेब
ओमफ्राय औ औ बिदि सोरहाबाफोर बयनिबो डेटखौ सोंग्रोनोसै माने बिदि होननानै ओमफ्रायहाय माबानोसै आरो।
औ।
दे होनब्लाना ओं गामोनफोर बा दा मोनाफोराव रायलायफिन फिनजा जाबावगोन बेनि माबायै औ।
औ औ अब्ला दे जागोन।